औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंङो दासा दा जेबो खालामाखै ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथांजों आंङो मोनसे माबानि बाथ्रानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जाबाय।
औ दे सावरायजागोन।
जोंहाथ' बर'फोरा गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो मि थिंगायाव जा जिराद मोनो बेखौनो ओ गावनि जामुं आदार खालामनानै लाबोदों नङा होमबा?
औ औ।
औ बिनिनो मोनसे जोंहा एंगार हायै जेखौ जोङो ओ ओंख्रि संनायाव बाहायो बेनि सो सोमोन्दै सावरायनोसै। ओ खारैनि सायाव सावरायनो सै आरो।
दाबो
खारैखौ नोंथाङा मिथियो नामा खारैखौ ओरैनो माजों बानायो?
औ आं मोजां सोंथि गोदो गोदोनि दिनाव माने बर'आ ओ थाव बाहायनाय जायामोन बा बाजाराव माबा मोनसे बायनानै जानाय जायामोन ओ मिथिंगायाव नोंथां बुंनाय बायदिनो मिथिंगायाव मोन नाय ओ गासै ओ हाग्रा नि बिबार फिथाइ सामथाइ बिलाइखौ जानानै बिसोरो थांनानै थायोमोन। दा बिदिनो थाव बाहायामोन नालाय बिसोरो खारै होननाय मोनसे जिनिस बाहायोमोन। ओ जायनि थावनाया गोबाब। मानोना ओ ओ खारैखौ ओरैनो सबायजों सबाय सबाय बिफाङा सबाय फिथाइखौ मारा होखांनानै जाखिनि बिफांनि सारो सारा थायो बा फिथाइनि सारा थायो बेखौ सावनानै ओ बिनि हाथ'फ्लाखौ ओ दैजों माबा ओ मा होनगोन बेखौ गलायनानै फिथ'र फिथ'र खालामनानै लानाय जायोमोन बेनिफ्राय जेब्लानो ओंख्रियाव होनो लागा बेखौ बे फिथ'रखौ दैयाव सो सोमनानै बा ओ दैयाव दोननानै बेनिफ्राय दैखौ बिनिफ्राय फसरनानै बेनि गोबाब जिनिस बा खारैनि जाखिनि थावनाय बेखौ दिहुननानै ओंख्रियाव होनाय जागोन आरो ओमफ्राय नाथाय ओ गोबां जायगायाव गोबांनि खारै दिहुनो होननानै आं मिथिनो मोनदों जेरै थालिरनिबो खारै खारै दिहुनो नो। नाथाय जोंनि एरिया बा जोंनि ओनसोलाव माने सबाइनि खारैआनो बाहायजायो आरो। उम।
एखे नामा?
खा-खारैनि थावनायाथ' गोबाबानो ओ थालिरनियाबो गोबाब नाथाय सबाइनि खौ साबसिन ओ ओंख्रि संनायाव बा ओंख्रि ओ सं बाहायनायाव माने साबसिन खा खामानि होयो होननानै ओ संग्राफ्रा बा आइजो माहारिफ्रा बुङो आरो। थालिरनि खारैनिखुरै सबाइनि खारैया साबसिन। होननानै
ओरैनो खारैजों मा मा ओंख्रि संनो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ खारैजों गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनो हायो ओ ओंख्रि लानानै ओंख्रि बेनि थावनायया गुबुन गुबुन जायो। खारैजों ओंख्रि होनोब्ला गिबियावनो अनलाखौ संनो हायो अनलाखौ माने खारै होनो अनलाया खारै नङाबा अनलाया जाया आर ना। माने बेनि थाखाय थावनाया खारैयावसो खारैजोंसो जायो नालाय अनला ओंख्रि होनोब्ला ओ खारैआ नांथारगोन आरो खारै नङाबा बियो अनलायाव गोग्लैनाय नङा अनलाखौ माने गुबुन गुबुन मैगं थाइगंजों बा बेदरफोरजों जायै जानो हागौ। नाथाय जिखियानो ओ जिखि मैगं थाइगं खि बेदरजों जाया मानो बेखौ खारैखौ मासबि नांथारगोन आरो बेनिफ्राय सबाइ सबाइ दाउआव नांगोन बेनिफ्राय मालाबा जोङो लाफा गोजां बोथोराव लाफा मोनो नङा होमबा लाफाखौ ओरैनो जायो। ब्लाबो मालाबा जोङो नाथुरफोर मोनोब्ला ओ नाथुरफोरजों माने लाफाखौ खारै होनानै ओ जानाय जायो आरो जायखौ जों ओंख्रि गोबाब बा लाफा खारै होननानै मिथिनाय जायो।
औ ओरैनो जेनेबा खारै गैयाब्ला बे ओ जेनेबा अनला ओंख्रियाथ' खारै गैयाबा जाथारा होनदों नङा होमबा नों जेनेबा जोंनाव खारै गैला अब्ला जोङो गुबुन मोनसे माबा बाहायनानै संनो हागोन ना हाया जेनेबा?
औ औ ओ ओ टाउन सहरावथ' जेनेबा बे खारैखौ मोननाया गोब्राब नङा होनोमबा। औ बेनिखायनो टाउन सहराव थानाय मानसिफो फ्रा अनला ओंख्रि जानो लुबैयोबा बै सदा होननाय मोनसे गोबाब जिनिस थायोना ओ जाखिनि फुरि रुटियाव होग्रा बे सदाखौ होनानै जानाय नुनो मोनो नाथाय आं जाफेराखै ओ उम संग्राफ्रा बुङो सदाजों माने नांगौ बादि रोखोमनि गुन गोनां उनलांख्रि जाया जाहैदों जायो नाथाय खारैनिया गोथावसिन जायो होननानै फोरमायो आरो।
औ
उम उम
आरो मोनसे कुइसन सोंबावनोसै
औ
बे अनला ओंख्रिनि बागैनो सोंसै आरो आं
औ औ
ओ बे अनला ओंख्रिखौ जोङो ओरैनो जोंनि मोनसे एंखारार हायै बाहागोथार नङा होमबा? बेखौ जेन जों हाबायाव बाहायो ओ बे हाबायाव थ' जोंहा हालदै होनो मोन ना
औ औ
औ ओरैनो बे खौ मानि थाखाय होनो मोना? जेनेबा
औ औ ओ हाबायाव माने बर'नि हाबाया गुबुन गुबुन थायो नङा होनबा मालाबा नों धोरोम लानानै धोरोम माने ब्रह्म धोरोमा ओ जयग' होनानै हाबा खालामो बा बाथौ धोरोमा बा थ' आर'ज गायनानैबो खालामो बा आथिखालाव नोङो मन दिरावबो हाबा खालामो नङा होनबा? नाथाय गोदोनि दिननिफ्रायनो मोनसे दोरोङारि हाबा खान्थि दङमोन। जोंहा हाथासुनि होननाय बे हाथासुनियाव माने अनला ओंख्रि नङाबानो हाथ सुनाया जायामोन आरो ओ हाथासुनि होनब्लानो माने अनला ओंख्रिया गोसोआव फैयो आरो ना दा बे हाथासुनियाव औ ओ अनला ओंख्रिखौ बयनोबो जाहोनाय जायोमोन आरो नोंगौ बे उल नाथाय बे हाथासुनिनि अनला ओंख्रिया हालदै होनाय हालदै होनाय जायामोन आरो बे गुफुरैनो संनाय जायोमोन दा बे हालदैखौ मोनो होआ होनोब्ला ओ हालदैया मोनसे खालार जिनिस नडा होनबा ओ ओंख्रै आव हालदै होआ होबाथाय ओंख्रिया फुरगेव गेव जायो नङा होनबा हालदै होबासो बेयो खाालार जायो दा ओरैनोबाबो हालदै होबाबोबो ओंख्रैया जाजा बा नाथाय ओ कालारखौ बेखौ माने फुरगेवगेव नुनायनि थाखायसो ओ ओंख्रियाव हाल बेखौ होनाय जायो आरो दा हालदै होननाय लोगो लोगो ओंख्रिनि खालारा नायनो मोजां बा ओ गोमो जायो नङा होमबा दा गोदोनिफ्रायनो मोनसे साननानै लायै जाहैदों ओ जोंनि आबै आबौआ फोरमायनाय बादिब्लाा हालदैया ओ खाालार जिनिस नालाय माने ओ बेयावथ' मोनसे गोथार हाबाफारि नालाय हाथासुनिया हालदै होयोब्ला ओ मा होननानै फोथायोनो संसराव संसार जानायाव बेवनो गुुलुं गुुजुं जायो बा संसारखौ आद्रा खिद्रा जायो बा संसाराव गुनजेर हाबो होननानै माने फोथायो जाहैदों माने हालदै होननाय लोगो लोगो माने बै ओंख्रि गोमो जायो नालाय बेनिखायनो माने अनला ओंख्रियाव बेखौ हालदै होयोब्ला बिसोरनि संसारा माने ओ हयथ' आद्रा जागोन हयथ' गुलुं गुजुं नांलाय खमलायबो जागोन बिदि होननानै बिदि फोथायनानै हालदै ओंख्रिखौ ओ हालदै खौ अनला ओंख्रियाव होनाय जायामोन होननानै जोंनि आबै आबौमोना बा सिनियर मानसिफ्रा जोंनो खोन्थादों आरो बेसेबांसैदो जोंबो मिथिया नाथाय गोदोनिफ्रायनो फोथायनानै बे खान्थिखौ बाहायबोदों आरो
औ फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं मिथिफेरामोन आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय माबा सोंबावगोन
नोंथाङा माबा सोंङोबा सोंनो हागोन दे
नारजि आरो अमा बर'फ्रा जायो नङा होमबा औ औ बे नारजि आरो अमा संनाय समाव खारै फैयो नोंथाङा एसे फोरमायदो
अ औ आंथ' संनो मोननायाव माने नुनायाव आरो ओ जोंहा जेब्ला खारै ओं नारजि ओंख्रिखौ संनो जुरिजेनो बे समावनो मा ने नारजिखौ रुनाय समावनो हो खानांगौ आरो नङाबा नारजिया ओ गुरै जाया आरो माने बेयो गेब्लेया। ओ बेखौ नारजिखौ। ओ संजेन्नायावनो बेखौ ना खारैखौ होखानांगौ आरो माने।
औ औ माने। खंजेनन्नायावनो खारै औ। खोनादों खंजोबनायावनो। खारैखौ हो होब्लासो नारजिया गेब्लेयो आरो ने।
औ औ बिदि।
औ। ओ बेनिफ्राय ओरैनो खारैजों माब माबाब माबाब। फोरो ओंख्रिनि अनगायै अबे बोब माबा खामानियाव बाहायबावो नामा खारैफोरखौ।
ओ खारैगथ' जेनेबा गोदोनि दिनाव। जेब्ला आं मोनसे खोन्थानोसै आरो ना। गोदोनि दिनाव जेब्ला। ओ खुन्दुं खालामनो नागिरो। ना होनो खौ फिथोबखौ रुयो ओ रुनानै। खारै होनानै रुनांगौ जायो। होनो आरो आरो
औ
लादे
औ
नोंथाङा मिथियोबा खोन्थानो हागोन
आं खोनानो मोनदों जे खारै रीसिखौ हांगोमोर जानायाव खारैखौ फोनोबा खुलिखौ बेखौ नुफेराखै बा मोनफेराखै नाथाय मानसिफ्रा बुंङो हालदै नवाबा खारैखौ माने हांगोमोर जानाय समाव फोनना होनांगौ खन्नानै लायोबा बियो माने मा जायोबा होननानै खोनानो मोनदों आरो
औ गोदो आं आंबो खोनादोंमोन दे आं बावनानै थादों
औ औ औ
औ दे दे औ
औ